खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम आंनि हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
आसा खालामो नोंथाङा गाहामैनो दङ।
गाहामैनो दं नोंथां।
नोंथांनोजों आं माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदों। बेनि थाखायनो आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादों नोंथाङा बर' हारिनि सासे मुंदांखा सुबुं। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा बिदिबा खोनासंलांदो आं बिथां गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सोमोन्दै एसे हायाब्लाबो एसे फोरमायना होलांनोसै।
जोबोद मोजां नोंथां। दे बिदिब्ला फोरमायलांदो औ खोनादों नोंथां।
अ। ओ खोनासंलांदो बिदिबा नोंथां। दा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म। बिथांनि सोमोन्दै आं एसे नोंथांनो फोरायनि फोरमायदिनि। दा मोनसे समाव जोंना मामोन मोनसे समाव बर' माहारिया धोरोम आरो समाज खुंनायाव जोबोद जालाय जाखाय आरो खैफोद गोग्लैदोंमोन नोंथां। गुबुन हारिनि मानसिफोरा बर' माहारिखौ जोबोद मुगैयोमोननो गोदोहाय। खाबु होआमोन बिसोरो बा खाबु मोनामोन जों बर' हारिफ्रा। गोबां जायगानि बर'फोरा गुबुननि धोरोमखौ लानानै गुबुन हारियाव हाबना थानो हमबायमोन बै समाव दा बर' माहारिनि बे निदान समावनो अबंलावरिनि थान्दै बे मन्त कालिचरन ब्रह्म बिथाङा जोनोम जायो। ओ इंराजियाव ओ-ओ जिदाइनजौ द'जिनै मायथाइनि बैसाग अखाफोरनि बा अक्ट'आव कालिचरन ब्रह्मआ धुबुरि जिल्लानि पर्बतझरा काजिगामियाव जोनोम मोनदोंमोन बिथां। मुङा खौला मेस आरो बिमानि मुङा रान्दिनि मेसमोन बिफा खौला मेचआ सासे धोनि आरो मुंदांखा मानसिमोन बिहा सानै फिसाज्ला आरो सानै फिसाजो दङमोन। बिसोरनि मादाव सासेयानो जाहैबाय जोंना बिथां कालिचरन ब्रह्म। आरो बे कालिचरनआ उन्दै बैसोआवनो जोबोद लाजि गुसु आरो। मेलेम गोनांमोन आरो बिथाङा फिसाज्लानि गुनखौ बिफा खौला मेसा कालिचरनखौ लेखा फोरोंनायनि लाहार फाहार। खालामदोंमोन आरो बिथांनि जेनाखि मेलेम बिथांनि जिनाखि रोंगौथि बेखौ नुनानै बिफाया बेखौ लेखा फोरोंनायनि बिराद गोसो दुंखांनानै बेनि थाखाय मोनसे लाहार फाहार खालामना होनाय जादोंमोन। दा लेखा सोलोंनाय बिफा खौला मेेजआ ओं कालिचरनखौ थिबखायाव गोदानै फसंनाय गुदि फरायसालिनि। कालिचरननि गुरै राव। मेलेम गोनां आरो गोथौ साननाय हनायखौ नुनानै गुदि फरायसालिनि। फोरोंगिरिया बेखौ जोबोद बाख्नायबाय थायोमोननो। नोंथां बिराद अनोमोनबो आरो बिथांखौ दा उन्दै समनिफोर उन्दै समनिफ्रायनो कालिचरना फोथाय खेबस'खौ नायनो हाखायामोन बियो थाब थामहिनबा बे सोरबा। थगायला थगायलि। बेफोरखौ बिथाङा जेबो माने मोजां मोनथारामोन। नंगुबैय बाथ्रा बुंग्राखायनो उन्दै गिदिर बयबो कालिचरन ब्रह्म बिथांखौ गाहाम सानो आरो बिराद जेब्लायबो जि बाथ्राखौ रायलायो बे थार बाथ्राखौ रायलायोखाय। उनाव कालिचरन ब्रह्मआ गुदि फरायसालिनि आनजादखौ गाहामै उथ्रिनानै फुथिमारि गामियाव थानाय सरखारि गेजेर फरायसालियाव मुं लागायहैनायसै। बे फराय सालियावनो कालिचरननि लेखा सोलोंनाया थुंगेयो आरो नोंथां। बे सरखारि गेजेर फरायसालियावनो बिथांनि लेखा फरायनाया। थुंगेयो थामहिनबा बियो दोनथ'नाय जायो ब्रै थाखोसिम। फरायनानै बियो आरो फरायनाय जायाखैसै आरो लेखा फरायनायनि ख्रुइबो समनि जेसेबां गाव सम मोनदों बेखौ जालाय जाखाय जानाय गोग्लैसोनानै थानाय बर' समाजनि गेजेराव हाबनानै समाजखौ दैखांनो बिथाङा हाबा मावनो। जागायनायसै बेनि उनाव। फरायनायखौ नागारदोंब्लाबो कालिचरण ब्रह्म बिथाङा धोरोमनि बिजाब हिन्दी बांला बायदि बायदि बिजाब। बैफोरखौ बिराद फरायबाय थायोमोन आरो बिथाङा। धोरोमनि बिजाब होनबाथाय बिथाङा जोबोद गोसो होनानै मोनफा मोनफा एकदम बिजिरख' बिजिरख' बा सालि सालि फरायजोबथारोमोन बिथाङा। धोरोमनि बिजाबखौ बियो बांसिन फरायबाय थायोमोन आरो हिन्दु धोरोमनि सोमोन्दै लिरनाय। बिजाबखौ कालिचरन ब्रह्मआ बांसिन फरायोमोन। कालिचरण बिथाङा लासै लासैनो धोरोमनि फारसे लेमनो हमनायसै। बा बिथाङा धोरोमनि फारसे जोबोद साननो बा साननो मोनसे खाबु मोननायसै बा बिथाङा धोरोमनि फारसेल' सानग्रा जानायसै हिन्दुनि गिता खृस्टाननि बाइबेल आरो मुसलमानफोरनि खरानखौबो कालिचरना फरायनोमोन फरायोमोन आरो। बे हिन्दु धोरोमनि बिजाबखौ फरायनायनि अनगायैबो। खोनादोंना नोंथां? औ दा आं मोननैसो बाथ्रा खोन्थाबावनो नोंथांनो
जासिगोन नामा नोंथां?
दे जासिगोन होनबा नोंथां आं बेखिनिखौनो बुंनानै ओ नों आंनि सुंद' बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय नोंथां। दा नोंथाङा नोंथाङाबो माखासे बेफोरबायदि सुबुंनि बाथ्राासो ओ फोरमायनो हागोन नामा आंनो नोंथां?
औ हागोन नोंथां आं सासे बर' हारिनि मुंदांखा सुबुं बिष्णु प्रसाद राभानि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानदों।
अ दे बुंनायसै नोंथां।
औ बिदिब्ला आं फोरमायनोसै। बिष्णु प्रसाद राभाया जिगुजौ गु मायथाइनि थामजिसे जानुवारि खालार खालि दानि बांलादेशनि थाखायआव जोनोम जादों। मोन बिष्णु प्रसाद राभानि सिगांनि न'खरा मानसिफ्रा कामरुप जिल्लानि बुरलुंबुटुर नि खोला रानि होनाय ओनसोलाव थायोमोन। बर' हारियाव जोनोम लानाय बिष्णु प्रसाद राभानि बिफानि मुङा सरदार बाहादुर कपाल चन्द्र राभामोन। गपाल चन्द्र रा-राभानि गुबै मुङा गपाल चन्द्र। मसाहारिमोन उनाव मुसाहारि जाया लासिनो राभा उपादि लिरनाय सासे पुलिस इन्सपेक्टरा गपाल चन्द्र राभा बि खौ ओ गेदेर गोलाव खालामदोंमोन बेनि थाखायनो। बिथांनि बिफाया। मसाहारिनि जायगायाव राभा उफाधि लिरहोजादोंमोन बिथाङा। बर' हारिनि सासे मुंदांखा सुबुंमोन। बिथाङा राभा नङा बिथाङा सासे बर' सुबुंसोमोन। गपाल चन्द्र राभाया इंराज सरखारनि सिङाव थाखायाव सुबिदार मेजर हिसाबै साख्रि मावदोंमोन नोंथां। जिगुजौ जिथाम मायथायाव। गपाल राभाया साख्रिनिफ्राय ओ आजिरा लाना। कानिफ्राय तेजपुर फारसे फैदोंमोन। उनाव तेजपुरावनो अरायथाय थानो लादोंमोन। दा। बिष्णु प्रसाद राभा बिनि आङो। उन्दै सम आरो सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानबावदों। बिष्णु प्रसाद राभाया जेब्ला स्नि बोसोर जाबायमोन अब्लानो। बिफाया थैजायो बेनि उनाव जिगुजौ स्निजिसे मायथाइाव बिष णु प्रसाद राभाखौ तेजपुरनि सरारि गोजौ फरायसालियाव मुं थिसनना होनाय जादोंमोन। बिष्णु प्रसाद राभाया। उन्दै समनिफ्रायनो बोलो गोरा मेलेम गोनां आरो गेलेनाय मेथाइ रोजाबनायाव आखा-फाखामोन। बियो जि-जिगुजौ नैजिद' मायथाइयाव दरं जिल्लानि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननानै। मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जादोंमोन आरो। कुइन एमब्रे एमप्रेस। होननाय मोनसे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन आरो नोंथां। उनाव बियो बिगियान। ओ स्ट्रि
औ। सा बुं लिं